नोंथां
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां गोजोन फुंबिलिनिसिम नों नोंथांनिसिम गाहाम हामबलायनाय गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहामलायनाय जासिहरबाय।
नोंथांजों आङो दसे सम नोंथाङा आङो दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
अब्ला आं नोंथांजों दान्दिसे सम ओ बर'नि जानाय लोंनायनि बागै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो बर'नि जानाय लोंनायनि बागै एसे सावरायना होनो हागोन नामा नों थां
औ हागोन नोंथां जोंना गोाथाव बर'नि जानाय लोंनाय होनोब्ला गिबियावनो जोंनि खुगायाव फैयो बर' सुबुंनि खुगायाव अनस्लाजों दाउ सबायजों साम' नाफाम बिदिनो बेफोर ओंख्रिफोरानो जोंनि बर'फोरनि खुगायाव गिबिसिन फैयो होननानै आङो मोनथिनो मोनो नथां बेफोर बेफोर ओंख्रियाजों नाहाय बर' हारिनि मोनसे ओंख्रिल' नङा होननानै जोङो मोनथिना मोनो मानो होननानै बुङोब्ला बे औ बे ओंख्रिखौ जोङो बर' हारिजों मोनसे गोथौयै सोमोन्दो थाफानाय ओंख्रि होननानै होननानै जोङो गासैबो बर' सुबुंफोरानो मोनथि मोन मानो होननानै बुङोब्ला ओ जोंनि बे ओंख्रिफोरखौहाय जोंनि माब माबेबा मोनसे कर्म एबा माबेबा मोनसे ओ फुजा बायदिसिनायाव मोनाबा जोङो बे ओंख्रिखौ मोनाब्ला जोंना फुजा एबा खर्मआ जों जाफुङा होननानै मोनथिना मोनो जेरैहाय जोंहा ओ बरनि हाथासुनि बे हाथासुनियावबो जोंना बरनि जोंना अनस्लादों दाउ बे ओंख्रिखौ नांथारगौ जायो बे ओंख्रि गैयाब्लाहाय जोंना बरनि हाब बाया जाफुंसारा होननानै जोङो मिथिना मोनो बिदिनो बे हाबानि सानखालिहाय जोंना खैनायाहाय एबा हिनजाव गोदाना ओ बेखौ देनानैहाय इसिं सिङाव संनानै गावनि फिसायजों जाहोनायजों लोगोसे बिदिनो ओ बे जुलियाव फै नाय गोबां सुबुंफोरनोबो जाहोनां गौ होननानै जोङो साननानै लायो आरो बे औ बे ओंख्रिखौ माबोरै सङो नोंथाङा आंनि सिगाङाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां जोंनियाथ अनलाज जों दाउ होनोब्ला जोंनि बरनि हाबा एबा हाथासुनियानो जाफुङा होनना सानो सानो जोंनिया नोंथां अनला खा अनला अनलाजों दाउआ जोंनि हाथासुनिनि हाथासुनि नङाब्ला अनलाजों दाउ नङाब्ला जोंनि हाथासुनिया माब्लाबाबो जा फुंनानै होननानै थाङहोननानै जोङो मिथिना मोनोना बेयो जो जोंनि बाथौ धोरोम एबा बरफोरनि नेमखान्थि मानोना जोङो गिबियावनो जोङो खैनाखौ लाबनानै जोङो जुलि गोथार जुलिखौ जों बाथौनि सेराव नानै बिनि उनाव जोङो बेनि उनाव जोङो खैनाखौ गिबि खेब इसिङाव ओंखाम संहैयो गिबि खेब ओं खाम संहोनायाव जोंनिया अब्ला बे खैनाया गिबि खेब ओंखाम संनायाव जोंनिया अ अनदलाजों दाउ सङो बे अनलाजों दाउ संनाया जोंनि मोनसे बर हारिनि गोनांथार ओ खामानि होननानै सानो बेयाव गिबियावनो जोङो अनखौ सोमबाय माइरं माइरंखौ दैयाव सोमना सोमबाय बिनि उनावहाय जोङो माइरंखौ दैयाव सोमनानै दसे दोनबाय बेनि उनावहाय जोङो ओ गिबियावनो जोङो दाउखौ बुथारनानै लाबाय दाउखौ बुथारनायनि उनाव जोङो दाउखौ बिनि